औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां खोनादों औ खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय।
औ नोंथाङाजों मोनसे खोथा सावरायनो नागिर दोंमोन आं एसे
औ नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां। सावराय जागोन दे दे।
आं
दे ओरैनो जिरायना दंलाबायो।
जिरायना दंलाय दा नोंथाङा आंबो ओरैनो ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ आतसा आतसा थिगानो थिगानो औ।
दा जाखांबाय नामा जानाय आदार
औ जाखांबाय जानायालाय।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ नोंथां जोंना ओंख्रिया आलुजों सबाइ बिमामोन नोंथां।
अ जोबनो गोथावआनो माथो।
औ गोथावआनो नोंथां गोथावालाय।
जोंना बो फान्थाव ओमफ्राय
औ औ औ।
नाथुर लाबोदोंमोन दाखालि ए से मैया मंगलबार बाथोन निफ्राय आरो एसे
औ औ औ। थिगानो नोंथां थिगानो जोंनि बर'फोरनि नालाय बाथोन औ। बाथोनफोराथ' थाखायोना नोंथां। उम नो
जोबोर बाथोन थायाबा खहाबनाय होननायानो फैया नोंथां।
औ औ औ नोंथां थिगानो थिगानो औ। औ औ औ हाबा हाबा नोंथां औ औ थिगानो।
नोंथांजों जिखुनु जानाय आदारनि बागै एसे सावरायनोमोन आरो आङो।
औ देलाय देलाय नोंथां सावरायलाय दे दे थिगानो।
नोंथां नोंथाङा मा मैगंखौ एबा मा ओंख्रिखौ जानानै गोजोन मोनो एबा साबसिन मोनो बेखौ एसे
औ औ थिगानो। औ थिगानो नोंथां मोजाङानो जादों दे आंथ' जानायनि बुंनो थाङोब्ला ना नोंथां औ। दा जों जाबाय बर' बर' मानसि हिसाबै बर' माहारि हिसाबै जोंहा ओरै जानाय बुंनो जोंना अनलाजों दाउजों जाहैयो ओ लोगोसे बे लोगोसेयैनो जोंना ओरै नारजि अमा खोब मोजां मोनो आरो ना जानो बेफोरखौ। होम। औ बिनिफ्राय आरो जोंहा जेरै नाफाम नाफ फामथ' थाखायनो जोंनि बर' बर' माहारिनि गेजेराव नाफामाथ' जि आइ टेक ना माबो मोनबायदां नोंथां? खोनानायाव औ औ औ औ औ थिगानो नोंथां खोब जानो खोब औ औ। जानो खोब मोजां मोनो आरो आं बेफोरखौ मोजाङानो मोजाङालाय जानोबो। ओम आतसा ओमफ्राय औ औ। ओमफाय नोंथाङालाय जेनेबा जोंनि बर माहारि हिसाबै जेनेबा नोंथाङा मा ओंख्रिखौ साबसिन मोजां मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
आंना नोंथां सबाइ खारैजों दाउ बेदरजों बिराद गोथाव मोनो आंहा जानायालाय गासिबखौबो जाजोबो आंबो बरनि मैगं बर' हिसाबै अनला दाउ सबायजों साम'जों सबायजों दाउजों नारजि अमा जोंना अमायाथ' थाखाथारो नालाय।
थायो थायो नोंथां औ थायो।
नोंथाङा एसे नारजि अमानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा? संनाय प्रसेस
औ थिगानो नोंथां नोंथाङा सोंदों मोजाङानो आं जाखिनि हायो एसे एनै आं जाखिनि संनोबो मोनदोंमोन मोननायालाय आं एसे खेबसे खेबनै अब्लाबो जा हायो एसे फोरमायना होनोसै आरो ना नोंथां।
औ नोंथां दे फोरमाय। होलाय एसे
आंथ' बुंनो थाङोब्ला जाखिनि नारजि बेखौ गिबियाव फोनाय फाथो जा फाथो बिलाइ बे फाथोखौ माने ओरैनो फोराननाय जायो फोराननानै माने फोरानना गोरान खालामनाय जायोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गोरान खालामबाय गोरान खालामनानै बेखौ उनावहाय जेब्ला जों संनोसै आरोना अमा बेदरजों नारजि अब्ला जों जाखिनि नारजि गोरान ना नोंथां जाखिनि नारजि गोरान बेखौ जोङो सोमनानै लाबाय सोमोननानै जों बेदरफोरखौ मोजाङै माबाय ओमफ्राय उनावहाय लासै लासै नारजिखौ जोङो देफ्लेना बा माबा मोनसे खालामनानै होबाय बिनि उनाव खारै होबाय बेदरफोरखौ माने थावजों बानलु संख्रि होनानै मोजां एवबाय आरोना हाल्दै संख्रि होनानै।
नंगौ नंगौ नोंथां
बेनिफ्राय उनावहाय खारै खारै होबाय खारै होनानै उनाव बिदिनो मोजाङै गोदौ होबाय मोजाङै गोदौहोना खारै सारै गासैबो मोजाङैनो थिग नायबाय अब्लानो जों नारजि अमाजों जाजानाय बायदि जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
आ आतसाा ब औ औ आदसा नोंथां नोंथाङा नोंनि जाखिनि जानो मोजां मोननाय नोंथाङा बे ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा बोरै माबोरै खालामना जायो माबोरै सङो दे?
आं सामजों सबायजोंखौ खोन्थानोसै
औ दे दे दे आसा
खोनादोंना नोंथांङा?
औ नोंथां खोनादों बुंलाय।
गिबियावनो जोङो साम'खौ दैमा दैसा दं बा फुख्रि बिफोराव हमना लाबोयो आरो हमना मोनाब्ला फानो दाना गला हाथाय बाजारफ्रावबो मोनो। जों बेखौ लाबोग्रोनानै दैयाव सोमगोरनानै साफा खालाम। सोमो आरो सोरबाबा साननै सोमो सोरबाबा सानथाम सोमो बिदिनो गोसो खुसि आरो साफा जाजासिम जोंहा सानथाम जों सोमो सोमनाया बिनि उनावहाय। जोंङो मोजां फुनानै लायो आरो साम'खौ जाहाथे बिनि सानि बिगुरनि मै सिंनि मैला गासिबो गगारलांजोबनाय बायदि बि
औ नोंथां औ
बिनि उनावहाय जोङो बिनि उन सिंनि पार्ट खौ दानस'ना लायो आरो मोखांनि जोङो ओमफ्राय बोखाजोबनानै लायो बिनि उनावहाय आरो जोङो दैयाव दै बुरजा होनानै खनसे आरो मोजां फुबावना लायो आरो साम'खौ बिनि उनावहाय जोङो सबायखौबो खौबो एसे एव बुथमना लानाय जायो आरो बेयाव बुख्रमना लानानै फुख्रेमग्रोनना लानोसै सबाइ औ फुख्रेमगोरनानै जोङो सबबायखौ बयल खालामनोसै फारसेथिं जों सबायाइखौ बयल खालामबाय थानो मोजांनो बयल खालामना लानोसै बेयावनो खार रैबो होनोसै
औ
सोरबाबा कुकाराव खालामो सोरबाबा सारायाव खालामो जोंहा बांसिनानो बनजों सङो बिदि सबा अनलाखौ जोंहा गेसजों सङा ओंखायनो जोङो सारायावनो रुयो आरो बांसिन।
औ अ थिगानो नोंथां थिगानो
फारसेथिं ओमफ्राय साम'खौ मोजांनो संख्रि बानलु सामब्राम होननाय एवग्रोनोसै एवनानै थब थब बेरनाय सोदोब फैयोना साम'आ थब थब बेरो अब्ला जों साम'खौ ख इस से मोनबाय टाइप होननानै जोङो बै सबाइ रुनायखौ होनोसै आरो
औ औ नोंथां औ ओं
ओमफ्राय बेखौ जों संख्रि होनानै मोजां ग्लब ग्लब ग्लबेल ग्लब गोदौ होनोसै बेनि उनाव लास टाइम मोदोम खुब थाखाय जोङो गंगार दुन होनना बुङोना
औ
बेखौ होयो आरो नोंथां जोंनिथिंथ' बिदिनो दा बिदिनो बानायो।
औ औ
नोंथां मोनावबो बिदि बानायो?
बानायो नोथां औ थिगानो ओ जोंनियावबो दङ दंनाया गंगार दुन्दियाफोरालाय दङ थिगानो।
औ औ
नोंथाङा आरो बाहेरनि जानायफोरखौ मा मा नुनो मोजां मोनो जेनेबा बाहेरायाव टाउन सहरफोराव थांबाय
ओ नोंथां ओ टाउन सहराव बुंनो थाङोब्लाथ' बिदिनो ओ टाउन सहरनि जानायफ्राबो बहाबा इदिनो मोजां लायै मोजांबो थायो अबेबा मोजां ला गाज्रिबो थायो थिग बेफोरबादिनो आं टाउन सहरफोराव थानाय हिसाबै आं आफेल आगुरानो जा थालिर खोब मोजां मोनो आरोना जानो। ओरैहाय मानोना बेयाव टाउन एरियाायावथ' आपेल जा आंगुर जा खोब दाम गोगलैसोयो आरोना बे माने दाम हिसाबैबो ओरैहाय बुंनो थाङोब्ला जोंहा थालिर थालिर आखासेयाव जेनेबा बिसथागायै लाबाबो ओरै खोब बुरजाखौ मोनजायो आरोना थाइसे थाइसेबाबो थायनै थाइनैबाबो बेनिखायनो आंबो थालिरखौ खोब जानो मोजां मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ थिगानो नोंथां।
सहरावथ' गोबां ओ थावजों एवनाय माबा माबिसो सङो नालाय। दा बे फिथाइ सामथायखौ जानो जोबोद मोजां।
औ मोजां नोंथां मोजां माने बै थावनि खौ जाबा माने एसेबाबो मानसिया इफेक्ट गोलैयो माने गोहोम इदिनो जानायफ्रावबो गोहोम गोग्लैयो आरोना? बेनि स्राय फिथाइ सामथायखौ जानायानो साब साबसिन नोंगौ थिखानो नोंथां।
नोंथां जोंहा समाब जों खुलुमनायखौ
मा होनदों नोंथां‌?
औ।
औ नोंथां माने ओरै जोंना बुंनो थाङोब्ला थालिरफोरा जे गामि एरियायावबोथ' खोब मोनसैयोना नोंथां। खोनादों नोंथां।
औ नोंथां।
जोंना समाबो जानो हमबाय
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां हेलौ
औ दे दे नोंथां खोनादों दे आसा
औ नोंथां औ, औ औ औ जागोन दे जागोन। दे नोंथां दे।
दे नोंथां ओमबा ना खुलुमबाय दे नोंथां।
खुलुमबाय दे आं नोंथां दे।